गोमबाय ना
खोनाबाय मा खालामदों होनदों मा खालामदों होनदों
आं दा ओरैनो सियाराव जिरायनानै दं आं ओमफ्राय नोंलाय मा खालामदों
ओमफ्राय मा गाबोन मा अबाव थांनो
बा अमा आदार गाबोन उम थांनायाथ' आङो हा मोजां खोनायाखै
ए बेखौनो
मोजां खोनायाखै थाबथा थुबथा जाबाय
ए गाबोन बावहा थांनो नागिरदों होनदों अबाव थांनो होन्दोंमोन
गाबोन थांनाया गाबोन आङो माबानो सानदोंमोनलै मा होनो ए एकदमबारे मा होनोखौ बेरायैनोसै थांनो नागिरदोंमोन आं फिसा आइयै जों रायज्लाय रायलाय हासे सियाराव दैयाव जला लायबाय लै दै गिसे सि दै गोनां अखा हानानै दै हानाय सियानो जलबाय आं फाग्ला नों खोन्थायाखैना आंनो र बहाय नों मिथिखादों नों बाव दंखायोमोन हो
अखा हादों अखाफोर
थारबाय जायगाया अखा हायाखैमोन माथो हादोंब्रा ओमफ्राय हा उम
ए जोंनि गैथ'वा ओहो अखा‌ गैया
हुंखा बारानो थांबाय जोंनिथिं बारहुंखा
आ बा जेबो जाया
गोम जा थांबाय जानायाथ' नै न'आ थिङा गुरथामसो बुरायनानै थांदों माबायावनो मा होनो ओ दस्रानि न'आवसो थाहैदों थिङानो ओमफ्राय दाना फाग्लासो बिराद मालायनि न'आवसो थाहैलायनाय बिसिजों बाय माजोब्बाय ग सिजोब्बाय लंपेन सिजोब्बाय सौखि थौखि फालें सालें साब फा फैसा दसजाराबो सिजोबदो आंना फाग्लासो
बिदाफंबाइ दि जालायनानै ओ ओमफ्राय मा मा मोखां
ओइ दा बे औथ' बुंहांगासिनो दा
आदसा। आंलाय
उम गोगोम मोजां मोजां लुबाय लुना लानो हाबाय बे गेग्रेबाव गेजेराव थाबाय था।
गोगोम गोगोम लुनो हानो बहा बिदि गोगोम लुलांनो हाबाथ' गाबोन औ मा मा मालायनो होनदों मा मालायनो बेराय मायाव मा बेरायहैनो मा
आं नोंनि सोंनायखौ आं बुजियासै।
बिदि बोथोराव थांजानाय नङा।
बेरायहैनाय गैया आंनाथ' बिदि था माबा थांनायनि उम।
माबायावसो मोजांलै माबायाव बे मेसेङावसो मोजां गोजां बोथोर बे समावसो।
उम उम ए मेसेंआवसो।
औ हेलाबाद नोङो बोथोरफ्रा एसे माबा जायो बोथोरफ्रा सा-साफा जायो ओरैनो ओमफ्राय मोनसे आ बेनो जे जायगा बेयाव नोङो ओ खुवा खुयो गोजां बोथोर बहराव बांसिन खुवा जायोलै। बांसिन खुवा जायो माने माखासेफोरखौ नुनायाव नुनायाव माखासे भिउफोरखौ नुनायाव एसे चान्सआ एसे खमबो जायो ओमफ्राय क्लियार नु
औ औ औ।
उम। नुबाथाय नुबाय क्लियार नुयो उम बेरायनो मोजां दा गोलोम बोथोरावबो जेनेबा बांद्राय गरम जायोखा ना
मा होननाय दे नों बुंग्रोदो?
माने ए माने गोजां बोथोराव ओरैनो मोजां बेरायनो ओमफ्राय बे माबाफ्रा मिथिंगाफ्रा क्लियार नुगोन। ओमफ्राय बे खुवा खुवानि थाखाय सानसे साननैल' सानसेसोल' जेनेबा नोङो खेबसेल' था सानसेल' थारिख लानानै थांबाय ओमफ्राय नोङो बे बोथोर गाज्रिबाथाय खुवा खुजोबनायबाथाय ना लस जानोसै आरो ओंखायनो थाङोबाथाय माने ओ बिदिनो सानब्रै सानबा बेबायदिनो लानानै थांखानांगौ आरोखि। दे जेनबा जाहाथे खुुवा खुनानै नुवाबा अखानायै नाय सनो हानाय आरो नङाबा नोङो एथ' गोजान थांबाय ओरै थांनाय बेरायनाय बेरायनाय दिनखालि खुुवा खुबाय ओमफ्राय नोङो फैनांबाय लगे लगे नुबोआसै जेबो लाब जाया आरो।
उम बेसो दा खोथाया बिदियासो
नांगौबा खरसा जेनेबा थानायनि जानायनि सानसे सानसे बारा थांगोन आरो थेवबो बेखौ ला थांखानाया मोजां आरो। ओमफ्राय बोथोरा जेनेबा फार्स्ट खालि जेनेबा बोथोरा मोजाङानो जाबाय ओमफ्राय अखानायै नों दस्रायाव हाबबोनो हाबाय बे बेरायबोनो हाबाय। माने ओरै खाथिफ्राव थाफैनो हाबाय आरोखि जेनेबा नोङो खाथिथिं नायबाय खाथिथिं नायनानै अखानायै माने थाब सफैबाय आरोखि हेलाबा मानि जायगाबो। बाराबो नुबाय ओमफ्राय नों अखानि खा इथिबो थाबबो सौहैबाय आरो।
उ।
बिदि जायो हा बि खिन्थु सानसेल'बा लस जानायनि चान्सा बांसिन आरो।
उम माने एसे गोबावखौनो लाबाय आरो। हायोबा?
ओ। ओमफ्राय गैयालै आंना नै बिदिनो जाना थाबाय बारहुंखा बारनायजों न' बुखारनायजों बोरैबा बोरैबि जाजोबथारबाय सिजोबथारबाय दा बेखौनो फोसाबनांगौ जाना दं।
फोसाबदो एसे फोसाबाबालाय माथो नों फोसाब फाय फोसाबनानै गा गाबोन स समफोर
उ।
दालाय माथो हाखु दाखु माथो बानायनो हानो नोंलाय बिनो बोस्रांदो दोनदो गाबोनखौ बा मावदो। हानायनि मानि न
उन्दुनो जाय गायानो गैलाय लायलासो दिस्थाबसो जानोसै बिरादनो ओरैबो ओरैबो माने जाद जासिगोन आहा।
उम।
नोंसिनावसो नुयोनांसिगोन दांलै नोंजों।
फैदो जोंनाव मेरला जायगा दं ओरैनो हारसिं बरिं माबासो जाखायो आहाबो।
उ उ उ उम दिनै सानसेखौ थांनांसिगोन दां दिनै हरसेखौ गाबोन अखा नायबानो ब्ल
औ माबादो। आराम फैदो होनबालाय दानो आरामसे दा बेयाव जों जानाय मानाय बेयावनो खालामफैदो।
जायो बिदिजोंबाबो जायो आराम जायोना होलाबा।
था
होमबालाय आं न'आव जालांलायला आरो ना।
ए मानोथो जाबोबावनांगौ नोङो दा ओ जेनेबा नोङो दा दा जेनेबा नोङो दा फैयोबा आराम जागोन सानथिं बाथिं दा मोनाबा नोङो मोनायाव साइकेलजों बिसेबां खस्थ स्थ' फैनांगोन। दा नोङो दानो फैखाबा ओ दा आङो लायगौमोन ओमफ्राय खामानिया एसे दङ। ओ थांब्रबनांगोनसो ओ नङाबा नङाबाथ' लायब्रबनो हागौमोन आङो साइकेलानो फैदो माने
गासि मोजां जायोना बिदि थाबायनानै थांबा साइकेल सालायनानै थांबा।
गाबोन गाबोन थांफि जागोना आंथ' दोनला आंथ' फुंआवनो थाङो नालाय आरो जों मा होन
जेबो नंला दे आं जायखिजया एसे देहानि मोजां जायो
बे माबाया नोंसिनाव एबाराव जोलुर बादायलायनाया माला लादों? खोनायाखै खोनायासै खोनायाखै?